औ नोंथां।
ओ जाखुलुमबाय।
खोनादों ना नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां। खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो थांनिसिम बेलासिनि गाहाम हालानायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां।
अ आंबो नोंथांनिसिम फिन बेलासिनि गाहाम हालामनायखौ बावनाय जाबाय
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औनोंथां औ हागोन नोंथां।
औ दे जोंनि
मा आयदानि सायाव बोस सावरायनो नागिरदों आंनो फोरमायना हरनाय।
औ जोंनि बे आसाम हादोरानि जे दावबायथिलि बा दावबायग्रा जायगा माखासे दं बेनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां औ हागोन नोंथां‌। जोंनि आसामनि दावबायनि सोमोन्दै होननानै बुङोब्ला जोङो आसामावथ' नै गुबुन गुबुन जायगा एबा ओनसोलफोराव थानाय दावबायनायनि सोमोन्दैनो जोङो बिराद बुंनो हायो जेरै जोङो गुबुन मोनसे जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन मोनसे ओनसोलाव दावबायहैनो थांनाय थांनानै जोङो मिथिंगानि नुथायफोरखौ नायनाय एबा नुनाय बेफोरखौनो जों मा बुङो दावबायनाय होननानै बुङो आरो बे दावबायनायाव लोगोफोरजों जों दावबायनो थांनो हायो। दावबानो थांनो हायो बेनिफ्राय जों सोंथारि खान्थि सोंथारि दावबायजों जोङो थांनो हायो आरो बेफोर दावबायनो आङो मा होनो जेरै जोङो मा होनो नोंथां जों जे कार्बि आंलं एबा कार्बि आंलंआव थानाय बर'नि बायखोन्दा ओनसोल बेफोरखौ जों नायनो थांनो हायो बेफोराव थांनानै जोङो मोनथिना मोनो दावबायनो थांनानै जोङो लामा दथाफोराव जों नुलाङो मिथिंगायारि गोबां समना नुथाय बेबायदिनो जों नुयै नुयै थांनानै जोङो जोंनि थांखिसिम सहैनानै जोङो बैफोर जायगानि सोमोन्दै जोङो नायबिजिरनो एबा नायगिदिंनो हायो आरो नोंथां आरो थांनानै जों बेफोराव मा होनो बोथिसे लावखार ओंखामखौबो जाना फैनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो दावबायनानै बैफोर ओनसोलनि जोङो समाजारि खान्थि समाजारि जेंना आरो बे ओनसोलनि मिथिंगायारि नुथाय आरो बेनि जायगायारि जारिमिनारि जायगा बेफोरखौ जोङो नायबिजिर संनानै जोङो मा होनो रेबथुमनानैबो लाना फैनो हायो बिनि थाखायनो जोंङो मा दावबायनो थांनांगौ आरो बेबायदिनो जोंनि जोंनि आसामाव गोबां दावबाय जायगाफोर दङ बेफोर जाहैबाय जेरै जोङो गलाघाटआव जोङो मानास बेबो काजिरङा नेसनेल पार्क एबा काजिरङा माहारि हाग्रामा बेखौ फोरावबो जोङो दावबायनो थांनो हायो नोंथा बेफोराव थांबथ' जोंहा जोब बोद मोजां जोबोद माने इन्टारेस्टिं आरो बेफोर जायगायाव थाङोब्ला। बेफोरफोर थांनानै जोङो दावबायनो थांनानै मा होनो जिब जुनार बेफोरनि मा होनो काजिरङा हाग्रामानि मिथिंगायारि नुथाय बेफोरखौ जोङो नायगिदिंनानै गोसोखौ गोजोननाय लानो हायो आरो नोंथां बेफोराव दाथां थाङोब्ला गुबैयै थांनांगौ जोङो मेसें बोथोर थांनांगौ आरो अक्ट'बरनिफ्राय स्टार्ट जायो। अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बरफोराव थाङोबा जोबोद मोजां आरो इथिं बेस होनना बुङोबा जोङो जुनार नायनो थाखाय जोङो फेब्रुवारिनि लास्ट मार्च मान्थाव थांनांगौ आरो बे समाव मा होनो जिब जुनारफोरा मा होनो बाहेरायाव ओंखारबोयो हाग्रा सिंनिफ्राय माने बे समाव गांखो गोरलै राननानै माने रोदोमनाय जायो नालाय बे समाव जानो ओखारनायखौ मैदेर, लख्रा, गान्दा गासिखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि मिथिंगायानि नुथायखौ जोङो नायनो थाखाय दावबायनो थांनाय जायो आरो नोंथां। बेफोराव थाङोब्ला गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो रंजानाय मोनो। जिउआव एबा ब्रेनफ्राव एबा खर'फोराव माबाफोर देहायारिफोराव नारसिनथाय थायोब्ला बेफोर नारसिनथायनिफ्राय जोङो मा होनो उदां जानानै थानो हायो आरो दा बेनिखायनो मा सुबुंफोरा दावबायनो थांनांगौ आरो। बेनि अनगायैबो जोङो बेल' नङा नोंथां जोंनि आसामाव गोबां जायगा दोङो दावबायनो थाखाय जों जेरै मा होनो शिबसागरफोरावबो थांनो हायो जोङो जेरै कारेन खर नायनो थांनो हायो रं
हेल' नोंथां।
जोंहा दोनि बिदिनो रामसि सोरबां जोङो बिसोरनि बिथांमोननि जारिमिननि सोमोन्दै जोंङो मिथिनो मोनो आरो नोंथां। बेफोर नोंसोर जायगाफोराव दावबायनो थाङोब्ला आरो मा बेफोरो बेफोरो जायगाफ्रा सोलोंथाइ बिखान्थियाव जोबोद गोनां बाहागो बेफोरखौ जोङो बेफोर जायगायाव थाङोब्ला जोङो मेगनजों थोंजोङै नुयोब्ला जोंहा बेफोराव गोबां सोलोंथाइ मोनो आरो गोसोआव थासिनै राहाया फैसिनो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो दावबायनो थांनांगौ सुबुंफ्रा दावबायनो थांनांगौ आं गासैखौबो खावलायो आरो नोंथां। बिनि गेजेरजोंनो माने जों मा होनो बेबायदि दाबायनायाव जोंहा थाखा रां रुफा खरसा जायोब्लाबो जोंहा मा जोबोद गियान मोनो सोलोंनो मोनो जिउआव। मानो सोलोंनो मोनैखौ बेफोर जायगायाव सोलोंना मोनो आरो गोदान गोदान सोलोंथाइफोरखौ बेखायनो दा जायगा दावबायनाया मोजां आरो जोंनाव आसामावथ' जोंहा दावबायनो थाखाय गोबां जायगा दोङो नाथाय जोङो दावबायबाबो दावबायजोब जोबनो हाया आसामनि जायगाफोरखौ आसामाव ओरैबायदि समायना मिथिंगायारि नुथायजों बुंफबनाय जारिमिनारि जायगाफोर जों बुंफबनाय आरो जों दा जों गुबुन गोजान जायगा जाय थांलाय नाङा जोंनि न' साखाथियावनो गोबां बेबायदिनो दावबायग्रा जायगा जों गुवाहाटिफोरावबो थांनानै जों सानसेयाव दावबायना फैनो हायो गोबाव नांलाया। बेफोरावबो मोजां नायनो लागा आरो जारिमिनारि जायगाफोर दोङो गुवाहाटि जायगाफोरावबो बेबायदिनो आं दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो सुंद'यैब्लाबो बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय दा नोंथाङाबो आंनो बे दावबायनायनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथिनाय जायगाफोरनि सोमोन्दै मिथियोब्ला फोरमायजागोन नोंथां।
जागोन नोंथां। नोंथाङा जे सिगाङावनो एसे फोरमायथिना लांबाय बेनि थाखाय गिबियावनो साबायखर बावबाय आंबो थिग बेबायदिनो जोंनि आसाम हादोरसानि माखासे दावबायारि बा दावबायग्रा जायगाफोरनि सोमोन्दै फोरमायथिनो सानदों आरो ना। जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो आङो नोंथांनो जोंनि जे आसाम हादरसानि माखासे हारिमायारि हाग्रामा बेफोरनि सायाव फोरमायनो सानदों बा बुंनो सानदों जोंहा हारिमायारि हाग्रामाया दा फैयै फैयै फैनानै जोंहा दाइनथा हारिमायारि हाग्रामा दंना जोंनि आसामावहाय नोंथां बेफोर मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै बे मोनफ्रोमबो जायगानि जिब जुनार थानाय बेनि आखुथाय बेफोरखौ जोङो थांनानै नायहैनोबा नायगिदिंहैनो हायो आरोना नोंथां आरो बैफोरनि खाथि खाथि साखाथि बाखाथि थानाय सुबुंफोरनि संसार जानाय बा बिसोरनि दोरोङारि जामुं गाननाय जोमनाय जा नाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मोनथिना लानो हायो। थायो आरो। थि बेबायदिनो जोङो मासे ओ दावबाय जायगा नायनायजों बा बेनि समायना सावगारिखौ नायनायजों लोगोसे जोङो बिसोरनि जों माखासे ओ रोंगौथि बायदिसिनाखौ जोङो गियानफोरखौ जोङो आरजिना लानो हायोब्ला जोंहा मोजां जायो आरोना नोंथां।
आ थिग बेबायदिनो जोंहा बे हारिमायारि हाग्रामानि अनगायैबो गोबां दावबायग्रा दं जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा कामाख्या मन्दिर बे कामाख्या मन्दिरावबो जोङो दावबायहैनो हायो बे खामाख्या मन्दिरा गोदो रुद्र' सिंह राजानि समावनो लुनायमोन नङा होमबा नोंथां जाय मन्दिरा दासिमबो जो ओ जोंनियाव दंगासिनो बेयाव जोंहा मा ओ कामाख्या मन्दिरावहाय मा पार्बति ना खाालिखौ जोंहा फुजिनाय जायोना नोंथां।
औ नोंथां
ओ औ ओमफाय बेहाय जोंहा आसार दानावहाय मोनसे ओ आम्बुवासि मेला होननाय जायो बे मेलाया बावैसो सिगां जानानै थांखांबाय बे मेलायावबो जोंहा गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय ओ जोंहा फुजिग्रा फोर सुबुंफोरा फैनानै बेयाव फुजिफैनाय बा नायफैनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे ओ जोंहा आसामनि बिखा गेजेरजों बोहैलांनाय जोंसे दैमा दं जाय दैमानि मुङा बुलुं बुथुर दैमा बे बुरलुंबुथुर दैमाया मा जोंनि ओ बुहुमनिनो ओ देरसिन दैमा दिप जायखौ जोङो माजुलि होनना बुङो बे माजुलि दैमा दिपआ जोंहा बेहायनो दङो आरोना जोंनि आसामावनो दङो आसाम हादरसायावनो जाय माजुलिखौ जोंहा नै रोजा नैजि मायथाइ ना मायावनो जोंहा मा ओ जिल्ला महरै फोसावनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो जोंहा बुहुमनि फिसासिन दैमा दि जाय उमानन्द होननाय दं बे उमानन्दआबो जोंनि आसामनि बे बुलुंबुथुर दैमानि गेजेरावनो दं आरोना बेबो बुहुमनि फिसासिन दैमा दिप आरो बे दैमा दिपखौ जों उमानन्द दैमा दिपनि अनगायै जोङो पिकक आइलेण्ड होन्नानैबो मिथिनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां
थिग बेबायदिनो जोङो बे उमानन ओ आइलेण्डनि बा अमानन दिपनि गोजौजोंहाय जोंहा मोनसे आ दिरुं जों थांग्रा केबोल रुटजों थांग्रा मोनसे थांलाय फैलाय खालामग्रा दैखौ बारनो हाग्रा मोनसे माबा दङो ओ जोंहा हान्था मेला दं बेयावनो नोंथाङा गाखोनानै बेनि ओ नोजोर समायना महरथिखौ नोंथाङा नायनो हायो आरो दैनि सोरगिदिं माबाखौहाय थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा शिबसागर शिबसागरावबो जोंहा गोदोनि समाव आहमफोरा रायजोफोरा राजा ओ जोंहा सुबुङा रायजो खुंदोंमोन बेयावबो जोंहा माखासे रंघरफोर बा खारेंघरफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ बेहाय थांनानै गोदोनि जे आहमफोरा माबोरै रायजो खुंनाय बिसोरनि दाथाय फुलि बेफोर बायदिसिनाखौ जोङो नायनो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा बर'नि ओ बायखोन्दा नोगोर बा डिमापुर बे डिमापुरावबो थांनानै जोंनि बर'नि हारिमु बा हारिनि जे सिनायथि बेखौ जोङो मोनहैनो हायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
आरो जोंहा मोनसे सिला फोथार होननाय जायगा दं जोंहा शिबसागरखैनो बे सिला फोथारावबो जोंहा सासे आइजो ओ जाय आइजोनि मुङा ओ नोंथाङा मिथिगौमोनना बे आइजोआ जि इंराजफोरजों बुथारजादोंमोन दि सिला फोथार होननाय मोनसे जायगायावहाय बेबायदि मोनसे जायगा दं बेयावबो थांनानै नोंथाङा बेरायहैनो हागोन आरो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ आसाम हादोरसाया गोबां ओ जारिमिनारि बाथ्राफोरबो दङ आरो ना नोंथां जाय मोनसे समाव जोंहा आसाम हादोरखौ इंराजफोरा गाग्लोबदोंमोन इंराजफोरनि सिगाङाव मुगलफोरजों जोंहा आहमफोरजों दावहा नांनाय जादोंमोन बे समावबो गोबां खेब आहमफोरा जोंनि आसाम हादोर साखौ गाग्लोबदोंमोन बेयाव जोंहा गोबां ओ बिर जोहोलावफोर दंमोन जेरै लासित बरफुखन लाचित बरफुखनखौ जोंहा आसामनि सासे गोहो गोरा सानथ्रि गाहाय होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरोना नोंथाङा जारिमिनफोराव नायोब्लाथाय थिग बेदिनो ओ उनावहाय मा इंराजफोरा जोंनियाव हाबफैनाय जादों आरो जोंनि आसामाव इंराजफोरा हाबफैनानै माखासे जायगायावनो मा खालामदों ओ गिबियावनो जोंहा दिगबै बे दिगबैखौ जिगुजौ नै मायथाइनि मायावहाय इंराजफोरा थाव नागिरनानै बेहाय थाव दिहुन दोननाय जादोंमोन आरोना नोंथां
औ बेनिफ्रायनो जोंहा बेखौ बे दिगबैखौनो एसियानि ओ गोजामसिन बा गिबिसिन थाव दिहुनसालि होननानै जों बुंनो हायो बा मोनसे नुनो मोनो बेयावबो थांनानै नोंथाङा बेनि सोमोन्दै नायबिजिरनो एबा मिथिहैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा इंराजफोरा आसामाव फैनानै बायदि रोखोमनि ओनसोलावहाय बिसोरो मा साहा बागान खालामनानै गालांदोंमोन आरोना नोंथां जाय साहा बागान फोरा दासिमबो दङ आरो बेफोर साहा बागान ओनसोलाव थांनानै बेरायहैनानै बिनि समायना नुथाय फोरखौ नायहैनो हायो बेजों लोगोसे जोंहा मा ओ माखासे ओ जेरैहाय नोंथाङा बुंदोंमोन दिमा हासाव दिमा हासाव ओनसोलाबो जोंनि मोनसे जोबोद समायना जिल्ला आरोना नोंथां बि डिमा हासावआव मोनसे ज जथिंगा गामि होननाय दं बे जथिंगा गामियाव दाउ फोरा फैनानै थैफैयो होननाय मोनसे फोथायनाय दं आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ बिदि बेखौ जोंनियाव गोदोनिफ्रायनो बेखौ खोनाबाय थानो मोनदों बुंनो थाङोब्ला आसाम हादोरसाया गोदोनि समाव ओरैबाय जोबोद गुवार गेदेरमोन नाथाय बिदिनो गुबुन गुबुन ओ रायजोफोरा गावलांनानै बेयो दा बेखिनिल' जाना दं आरोना जोंहा ओ जेरैहाय अरुणाचला गावलांबाय बिदिनो शिलंफोरा बा मेघालया गावलांबाय बिदिनो फिसा फिसा रायजोफोरा गावलांनानैहाय जोंना आसामा मोनसे दा जे दाथायाव दं बे दाथाय खिनियाल' दंसै आरो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसाम हादोर हादोरसाया जोंनि सा सानजा भारतनि ओ हाबग्रा लामा होनना जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां दा बेखिनियानोसै नोंथां नोंथांजों जे फोरमायथिलायनाय
औ दा दे गोजोन्नाय थाबाय होननायासिम दे समावथ' जाना फैबाय आंबो गोजोन्थों नुदों